खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामदों दा? अ नोंथां आं माने मोन मोनसे ट्रफिक लानानैसो माबा फन हरदोंमोन आरोना। माने ट्रफिकआनो माने आङो माने बिजाब लिरगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
माने बिजाब लिरनायाव माने सु बिदिनो गुबुन गुबुन लोगोफोरनिफ्रायबो एसे मिथिनो मोन मोनथिनो मोन्दों आरोना, ओमफ्राय नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिबा मोजां जागौमोन आरोना।
औ नोंथाङा मानि सायाव बिजाब लिरदोंमोन?
आं माने बर'नि बैसागुनि सायाव माने लिरदोंमोन आरोना नों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन दे एसे हागोन।
औ दे होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
दे होमबा दे नोंथाङा खोनासंलां होनबा।
औ औ नोंथां।
ओ नोंथाङा बैसागुनि बागै सोंदोंमोन ना।
औ औ नोंथां।
बैसागुनि बागै होनबाथ' जों दानि दिनाव मोननैखौ नुहुरो आरो ना बैसागुखौ गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुआव
औ।
फारागखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
ओ गोदोनि बैसागु होनोब्ला जोंनियाव गोदो गोदायहाय एसे गोबावानो फालिनाय जायो होननाय खोनादों जों। बैसागुनि बागै आंबो बारा मिथिजोबा नालाय। बिजाबफोरनिफ्राय मिथियो नोंथां।
औ औ।
दा बिनि सोमोन्दै खिथानोसै आरोना नोंथांनो
औ औ
गोदोनि बैसागुआवहाय जोंनाव
मिथिनाय बायदिल्बा गोबाव समाय जायो आरो बेफ्राव गुबुन गुबुन एसे नेम खान्थिफोर फालिनाय जायो आरो ना दा गिबि सिन फाव गोदोहाय गोबां सेजौ स्नि था मैगं थाइगं गोखा गोखैखौ खांनानै
औ
बा हाग्रा बंग्रा नागिरनानै बेखौ जानाय जायो होननाय खोनादोंमोन आरो ना नोंथां
औ
दा बिनिखायनो नै थि दिनाव हाय मोसौ मोसा थुखैनाय आरो थामथि दिनावहाय गावनिफ्राय गिदिरसिनखौ मान बावनाय बेफोरखौ फालिनाय जायो होननाय खोनादोंमोन
औ औ नोंथां
बिनि ब्रैथि सानफ्राव गासैबो गामिफ्रावनो गाजा गोमजायै बोराइ बेन्थ' रंजानाय जायोमोन आरो
औ
गिबियावनो गामिफ्राव गोदोहाय गावनि गामियाव मोसायालासेनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव मोसाहैग्रोनाय जायोमोन आरो ना नोंथां
औ औ
बेफ्रावनो गुबुन गोजान जायगाफ्राव मोसाहैयोब्ला गासैबो गामिनि बोराइ बेन्थ' गासिबो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ए जे गामियाव मोसायो बेयाव थांनानै मोनाबोब्ला ल' ल'
औ नोंथांना फ्रब्लेम जाबाय दं
आंनियाव नेथ आ एसे प्रब्लेम होगासिनो नोंथां
औ देलाय नोंथाङा बुंफिनलाय औ औ नोंथाङा मा बुंदों बुं बुंफिनलाय
औ दे नोंथां खोनासं दे
औ औ नोंथां
गोदोहाय यो आबै आबौमोन बुंनाय बायदिब्ला गोदोनि दिनावहाय बैसागु मोसानायाव गुब गुबुन जायगायाव मोसाहैयोबा
गंसे गामियाव मोसाखांनानै जेब्ला मोनायो अब्ला गोदोनि दिनावहाय लाब मायावनो हर थाबोयो होननाय खोनादोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां
औ औ जे जायगायाव मोसानानै जोबो बे गामियावनो हर थाबोयो होननाय खोनादों नैथि सानाव आरो दाबसे गामियाव मोसाहैफिनो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ
दा बिदिनो मोसायै मोसायै जोबनानै जोबथारनायाव गावनि गामियाव मोसाफैयो आरो जेब्ला गावनि गामियाव मोसानानै मागिनानै जेब्ला माइरं एबा फैसाफोर मोनबोयो बैफोरखौ ज'यैनो गाजा गोमजायै जोबथि सानाव बयबो गामिनि बोराइ बेन्थ' गासैबो ज' मोनसे खाना जायो होननाय खोनायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां खोनायो खोनानायाथ'
बेफोरनो आरो गोदोनिया आरो बुंनो थाङोब्ला दानि बैसागुनिफ्राय गोदोनि बैसागुसिम गोबां सोलायनाय फैबाय नोंथां
औ
मिथिनाय बादिब्लाथ' दानि बैसागुफ्रा गोदोनि बायदि नंलिया
अ माने गोदो गोदो गोदायनि जिबायदि सोलिबोदोंमोन बिदि नंलिया आरोना नोंथां
औ नोंथां गोदोनि दिनावथ' बर' हारिफ्राव बेदरनि आखाइ जौनि फुख्रि बेफोरनि खोथा होनलायनाय थायोमोन नालाय
औऔ नोंथां
दानि दिनावथ' बिफोर गैलिया
औ औ नोंथां माने दानि दिनाव गोबां दानि दिनाव माने गोबां सोलायबोबाय आरोना नोंथां होमबा
औ औ नोंथां दानि दिनावहायथ' बैसागुआ आथिखालाव स्नि दिन बा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव ओ सानथामनिल'सो फालिनाय जायो नालाय दानि दिनाव थ' औ गोदोनि बायदिहाय गिबि सानफ्रावनो गोखा गोखै मैगं थाइगं जानाय बेफोरो जोबलांबाय
औ
बे औ दानि दिनावहाय बेफोरबायदि आबै आबौ बा बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' मोसानायफ्रावबो जोबलांबाय।
औ औ
खाम सिफुं सेरजा लानानै मोसानाय बेफोरबो जोबलांबाय
औ
दानि दिनावथ' बुंनो थाङोब्ला ओ सानथामनि बैसागुब्लाबो सानसेनि बायदिल'सो फालिनाय जायो नालाय। दानि दिनावहाय उम गासिबो जुदा जुदायै मोसानाय। है जाबाय दानि दिनावथ'।
औ
आलादा आलादायै ए सेंग्रा सि ख्ला ओ एखस्रा बोराय बुरिया एखस्रा बेफोरबायदि मोसायो आरो दानि दिनाव।
औ औ औ नोंथां।
औ ओंथाङाबो नोंथांनावबो आं मोनसेसो ओरैनो सोंथि सोंनो लुबैदोंमोन।
औ थां सोंनो हागोन दे।
मोनस सोंथियाबा मामोन नोंथां।
दे ओ नोंथांनि थिंसो ओ दानि बैसागु जे नोंथाङा सोंदोंमोन ना।
औ औ नोंथां माने आं जि प्र जि जि बिजाबाव लिरदों बेखौ खोन्थागोन आरोना नोंथां आं माने दा बिजाब सुजुगास दं नालाय बे बिजाबाव मा मा लिरदों बेखौ एसे नोंथांनोबो फोरमायनानै होनो हागोन आरोना नोंथां।
औ औ औ नोंथां नोंथांनाव औ नोंथांनाव आं बेखौनो सोंथिं सोंनो नागिरदों जे नोंथां मोननिथिं दानि दिनाव बैसाग अवा माबायदियै सोलियो एबा नोंथाङा दा बिजाब लिरबाय थानायाव मा बायदि मा बायदि रोखोमै लिरदों आं बेखौ सोंनो लुगैदो।
अ' होमबा नोंथाङा खोनासंदो आरोना।
औ औ नोंथां नै जोंनियाथ' नोंथां होननायाबो मोजाङानो जादों नोंथां। माने गोदो गोदाय गोदो गोदाय बिदिनो होननानै आबै आबौनि खुगानिफ्रायबो खोनादों आरो बिजाबावबो नुनो मोन दों नालाय ओमफ्राय आं दा एसे माने सो लोगोफोरनिफाय रोंबाय आरो गि गेदेर गेदेर सुबुंफोरनिफायबो एसे सों लुनानै माने बैसागुनि बागै लिरदोंमोन आरो। लिरदोंमोन आरोना ओमफाय बे बैसागुनि लिरनायाव आं लिरनायाव माबा मोनसे नोंथां थालांदों थालांबायदोंबा बेख खौ नोंथाङा एसे सुद्रायना हो आरोना नोंथां।
औ औ दे हानायखिनिखौ आंबो होनो नाजागोन आरोना नोंथां।
औ औ आं माने लिरनायाथ' नोंथां नै माबा मा होनो बैसागुआथ' बर'नि देरसिन फोरबो नालाय नोंथां।
औ औ
उम बिखानि खावसे आमाय थुखुलबो होनलायलांनाय खोनादों आरोना नोंथां।
औ नोंथां
औ माने बे देरसिनबो माने बैसागुआवथ' नै दा सोलिबाय थानायाव जोंनियावथ' नोंथां गोखा गोखै जानाया माने खाराखै आरोना माने एसे एसे एसे एसे माने सोलायलांबाय थादों आरोना नोंथां
औ औ
गिबि गिबि माबायावथ' नोंथां बे बैसागु संक्रान्ति संक्रान्ति ना मा होनो नोंथां बे संक्रान्तियावथ' मोसौ थु खैनाय मोसौनि बैसागु जाबाय आरो से दान हाबनाय लोगो लोगोनो बिदिनो मान सुबुंफोरा इदिनो। माबा गावनि माबायाव। मा होनो। थानसालि बे एबा जैग'फोर होनाय एफोराव माने माबा खालामो आरोना हाबो आरो ओमफ्राय जिदिनखालि से थारिख इदिनखालि होनबा होनबा माने मा होनो ओ बे से थारिखखालि माने गेदेर गेदेरा उन्दैया गेदेरखौ मा माबा मान सनमान लानाय औ मान बाव नाय आरो उन गेदेराव उन्दैखौ अननाय बिदि हाबाफारि सोलियो आरोना नोंथां ओमफ्राय आरो नै ओमफाय नैथि बैसागुआवथ' इदिनो सेंग्रा सेंग्रा लाइमोनफ्रा खाम सिफुं खाम सिफुं ला नानै न' न' हाबनानै मोसाहैनाय आरो बोराय बोराय बुरैफोराबो इदिनो गामियाव हाबबा हाब्बाय आरो गामियाव हाबाबाथ' बा बेलेग गुबुन गामिफोराव मोसाहैनाय बेफोरदिखौ माने नुनो मोनो आरोना नोंथां आंबो बिजाबाव बिद दिनो लिरदों लिरनाया होमबाबो
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ नों बुंनायाबो नोंगौ।
औ आरो मोसायो मोसायो जोंनियावथ' नोंथां नै दासान दा माने सोलिबाय थानाय बैसागुआवथ' माने बारा गोबाव थाला इदिनो ब्रै दिन बा दिन बिदि फालिनाय जायो आरोना। ओमफ्राय ब्रै बा दिननि उनाव माने जों मोसाखांनायनि उनाव बिदिनो न' न' हाबनानै माने मोसाखांनायनि उनाव दानि गोदोनि दिनावथ' खोनानाय बायदिबाथ' नों थां बैसागुआ मास मोनसे गाहाम थायो होननाय खोनादोंमोन माने आबै आबौनि खुगानिफ्राय आरो ना ओम माने बैसागुआव बिदिनो थाय-थानायखाय दा थ' इदि थाला दाथ'
औ।
स्नि दिनानो थाबावला खोमादों बिदिनो ब्रै बा दिन बिदि थायो आरोना। ओमफफ्राय बिदिनो मोसाखांनायनि उनाव बे मोसाखांनाय। मोसाखानाय जि माइरं एबा। फैसा औ रांफोर मोननायफोरखौ माने‌। बिदिनो रंजा बाजायै। माने पार्टि बायदि जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बिदिनो जानानै माबा खालामो आरोना नोंथां।
औ औ।
होमबा नों।